औ नोंथां
अ नोंथां मा खालामनो दायो नोङो
नोंथां आं नै ओरैनो फुंनि ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायलाबायनानैसो दं। दङ नोंथां
अ नोंथां मा ओंख्रि जाखो नोंथां
अ ओंख्रियाथ' जोंना खान्थाल बेगर बाथोनसोमोन नोंथां
अ नोंथाङा खबरफ्रा दायो माबोर नोंथां
खबराथ' मोजाङानो नोंथां नोंनालाय माबायदि खबरा नोंथां
आंनाबो नोंथां बिदिनो जेनेबा माबलाबा समाव गाज्रि माबलाबा समाव मोजां माने गेजेर गेराव दं होनजायो आर ना नोंथां
औ औ
औ नोंथां। माने नोंथाङा दायो माबाफोर हाबा एबा खामानिफोर मावबाय दं नामा नोंथां
नोंथां आंथ' नै दायो जेबो मावाखै ओरैनो जिरायनानैसो दंलाबायो नोंथां
अ नोंथांमोना माने माइफोरखौ गायखांबाय नामा नोंथां
अ माइखौथ' जोंहा नै गायनाय जाथवाखै गाबोन समफोरनिफ्रायसो गायनाय जागोन नोंथां।
अ दैफोरा बोरै नोंथां माइ गायनाय
दैफोराथ' बि बिदिनो एसे बांद्राय माने दाथ' सानदुं दुंनाया सानथाम सानब्रैयानो जाबाय नालाय दैफोरा एसे खम जादों आरो ना दुब्लिफोराव
अखाफोर हाथ'वाखै नामा नोंथां
अखाथ' हानाय जायाखै जोंनिथिं नै दिनैसिम सानथामानो जाहैबाय नोंथां
अ माने नोंथां माने नों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आं नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङाबा
अम नोंथाङाथ' जेनेबा दाथ' जेबो मावखायाखै नङा होमबा नोंथां जेनेबा सोलोंथाइनि बागैसो सावरायनो होननानै नोंथांजों आं कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां माने जेनेबा जोंनि सोलोंथाइया जोंनि जिउआव माबायदि खामानि होयो एबा सोलोंथाइ गैयाबा जों माने माबायदि जालाङोबा माबायदि सोलिलाङो बेनि बागैसो नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां नै सोलोंथाइ औ बेथ' जोबोद मोजां आयदा सोलोंथायाइथ' जोंहा सावरायग्रोनोसैना आंनो बिदिब्ला नोंथां
औ माने नोंथाङाथ' जेबो मावखाखैबालाय बिसोर बासोर बागैनो एसे बुंना होदो नोंथां
औ औ दे बिदिब्लालाय आं सोलोंथाइनि बागैनो एसे बुंनोसै ना नोंथां
औ औ नोंथां औ
जेनेबा जोंहाथ' सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जों बयबो एबा जों गासैबो सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ मानो होनोब्ला जों सोलोंथाइनि गेजेर नोंसोर सासे गिदिर सुबुं जाहैनो हायो नालाय बिब्दिनो सासे गियानि सुबुं जाहैनो हायो जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो दा जों सोलोंथाइखौ मानो लानांगौ होनोब्ला जोंहा जे जों सोलोंथाइखौ लानानैसो जोंङो बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ गोरलैयै मावहैनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां औ औ
बिदिनो जोंङो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बा गुबुन गुबुन दाब दाब हादरफ्रावनो हमनानै ला जों जोंनो बायदि रोखोमनि जेनेबा गिदिर गिदिर साख्रिफोर जेरै डक्टर इन्जिनियार फाइल ल साइन्टिस् बेफोरबायदिखौ जों माने सोलोंथाइ नङाब्ला जों बेफोरबायदिखौ जाहैनो हानाय नङा। दा जों जुदि सोलोंथाइखौ जों उन्दैनिफ्रायनो एबा मोजाङै लालाङोब ब्ला जों माने बेफोरबायदि गिदिर गिदिर खामानिफोर खौबो जोङो गोरलै मोननानै जोंङो मावहैनो हानाय जागोन आरोना नोंथां
औ-औ नोंथां औ-औ
आं बुंगोन जे सोलोंथाइखौ जों उननिफ्रायनो लानाया जोबोद मोजां मानोना जों उन्दै समनिफ्रायनो जेबो हमनानै ला गेलेनायफोराव बांद्राय गोसो होआलासिनोे बेरायनायफ्राव बांद्राय गोसो होआलासिनो जोंङो माने सोलोंथायावनो एसे नांथाबोब्ला जोंनि जेनेबा बे लाइमोन बैसोआ जोबोद मोजां जाफैयो आरो जों जेनेबा उन्दै समावनो जों सोलोंथाइखौ मोजां लाखायोब्ला जोंहा माने एसे देरखानानै एसे गोरलैसिन जायो आरो ना बेफोर सोलोंथाइफोरा जुदि नों उन्दै बुस्थुआवनो एबा उन्दै समावनो एसे गासैखौबो रोंफ्रामजोबो अब्ला अब्ला नों माने देरनानै नोंनि थाखाय आरो सोलोंनांगौफ्रा माने एसे गोरलैसिन जायो होन्नानै आं सानो आरोना नोंथां आरो दायो माने जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों माने बयजोंबो सिनाय जानाय बा बयजोंबो मान मोनजानाय सासे जानो हायो। हमनानै ला जोंनि ओनसोलफोरावथ' एसेबां बिदि लेखा फरा गोरोंफोर ज जेनेब्ला सुबुंफोर गैया जानांगौ नाथाय जुदि बै सोलोंथाइफोरखौ जों उन्दै समनिफ्रायनो लानानै जुदि जोंङो सासे गिदिर सुबुं जानो हायोब्ला एबा जोंङो एसे हमनानै ला डाक्टरफोरखौनो जानो हाबाय अब्ला जोंहा माने जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै सानजायो आरोना नोंथां। मानोना जों जेनेब्ला जोंखौ बे बेफोरबायदि जानाय नुयोब्ला गुबुनफ्राबो माने सोलोंथाइ लानो जोबोद मोजां मोनगोन आरो
सोलोंथाइ लानानै बिसोरबो मोजां मोनगोन जुदि सासे बेनो बेबार बेफोरबायदि जेनेब्ला गिदिर गिदिर सुबुं जाहैनो हादोंब्ला जोंबो जाहैनो हागोन होननानै बिब्दि उन जेनेबा जोंनि उन्दै उन्दै जेनेब्ला फंबाय मोनाबो बेफोरबायदिनो सोलोंगोन होननानै आं सानो आरो दा जों माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो गुबुन गुबुन हादरफ्रावबो जों साख्रि-बाख्रिफोर मावहैनो हायो। थायो आरो गिदिर गिदिर साख्रि लानानै जोङो माने बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो मिन मिथिजानाय सासे सुबुंबो जाहैनो हायो आरो जों गामिफोरनिफ्रायबो बिदिनो सोलोंथाइ जुदि सोलोंथाइखौ जों मोजां लालाङोब्ला जोबोद माने गोग्गाथाव बाथ्रा मानोना मा जोंनि गामि ओनसोलफ्राबो एसे दावगागोन जौ गोन आरो जोंनि न'खरफोराबो एसे जौगागोन दावगागोन आरो जोंहा जुदि बे सोलोंथाइखौ जोंङो जुदि मोजाङै लानानै जोंङो मोजां साख्रिफोर मावहैनो हायोब्ला माने जोंहा बिब्दिनो जोंङो गिदिर गिदिर जेनेब्ला जेंनाफोरनिफ्राय सुस्रांनो हायो। जेरै जोंहा रां-रुफानि आंखाल दाथ' गोबां जोंनि ओनसोलफोरावनो जेनेब्ला गोबां रां रुफानि आंखाल जायो मानसिफोरा बिनि थाखायनो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो खामानि मावहैनांगौ जायो। जुदि नोंथाङा उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथाइ लानानै जुदि बे माबा मोनसेफोर साख्रि मावोब्ला अब्ला माने मोजां मोजांसिन जायो आरो आरो साननानै ला जुदि नोंथाङा सोलोंथाइ लायासै अब्ला जों माने बिदिनो ओ सानदुं अखा बा -बार नो हमना ला माने गुबुननाव जों बेफोरबायदियावबो जों माने हाजिरा खामला मावनानै जानांगौ जायो जुदि जोंनाव सोलोंथाइ लानानै जों साख्रि साख्रिफोर मावोब्ला जों आरामै। एसे आरामै जोंनि जिउआ माने आरामै थांसिनो होननानै आं सानो माने मानोना जोंङो जोंनि जेरै हमनानैल जोंङो मालायफोरनाव हाजिरा खामला मावबाय जों मासाव बिब्दिनो दस बा पन्द्र' हाजार खामायबाय अब्लाथ' जोंङो जुदि सोलोंथाइ लानानै जोङो बेफोरनिफ्रायथ' जों बां बांसिन खामायनो हायो आरो एसे इजि गोरलैयैनो माने जोङो खामायनो हायो होननानै आं सानो आरो।
औ औ नोंथां औ।
बेनो लोगोसे जोंहा जुदि जों हाजो खामला मावोब जों सासेबा हरसे गाहाम जों माने खस्थ' खालामनांगौ। जायो जेरै जोंहा हाजिराफोर मावोब्ला हमनानै ला जोंनि आखाय- आथिंफोरा माने बिदिनो गाज्रि जायो ओ नों हमलांङो देहाफ्राबो बिदिनो एसे खस्थ' मोनबाय थानानै गाज्रि जानो हमलाङो दा जोंहा साख्रि बाख्रिफोर थायो जेब्ला मोजांसिन जागोन ओ-आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि जेनेब्ला बेसेबांखि सुबुंफोर बा मानसिफोरा माने सोलोंथाइ लानाया गोनांथार आरो बिब्दिनो जानला मोनला बेरायनाय बिसोरो माने बैफोरावहाय बारा गोसो होआलासेनो सोलोंथखौ जुदि मोजाङै ब्लाबो मोजाङै बजबनानै सोलोंथायखौनो मोजां लालाङोब्ला जोङो उन सानसे सम होनबाबो जों जेनेबा दावगासार जाहैनो हागोन एबा जाफुंसार जाहैनो हागोन होननानै आं सानो। दायो नोंथां आं सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायनानै होबाय नोंथाङासो माबायदि मोनदों नोंथां
अ नोंथां नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय नङा होनबा नोंथां जाय जेनेबा जों सोलोंथाइ लायोब्ला दा जों माबायदि सोलिलांगोन बेनि बागै नोंथांथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां दायो बिब्दिब्ला नोंथां नोंथाङाबो आंनो जेनेबा नोंथां मोनथिनाय बायदिबा नोंथाङा मा सानो सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमाय नानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन हागोन नोंथां जेनेबा
औ दे फोरमायनानै होदो बिब्दिब्ला नोंथाङा
औ जेनेबा नोंथाङाथ' सोलोंथाइ लायोब्ला मा मा सोलिलांगोन एबा माबायदि जालां बिनि बखगैथ' बुंबाय। जेनेबा आं सोलोंथाइ लायाब्ला माबायदि जालांगोन बिनि बागै बुंलांनोसै नङा होनबा नोंथां
औ दे बुंदो दे नोंथां
औ जेनेबा जोंथ' सोलों सोलोंथाइ लायोब्ला जेनेबा सोलोंथायाथ' जोंनि जिउनि थाखाय जोबोद माने गोनां मोनसे बाथ्रा नङा होमबा नोंथां जों जेला- सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोङो सासे जाम्बाफोर बायदि होनना साननो हायो जेनेबा जोङो सोलोंथाइ ओ-सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंथ' उन्दैनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो स्कुलफ्राव थांनांगौ। औ नङा मोनथां
औ नंगौ नोंथां औ।
खौ जोङो स्कुल एबा कलेजफ्रावसो मोननाय जायो एबा जों सोलोंथाइ मोनो होनोब्ला जों गुबुननिफ्राय मोजां बाथ्रा एबा गेदेर मानसिफोरनिफ्राय मोजां बाथ्रा एबा माबा मोनसे ओ बाथ्रा मिथिनानै एबा गोसोआव लानायखौनो जों सोलोंथाइ बुंनाय नङा होमब्ला नोंथां जेनेबा जों गुबुननिफ्राय सोलोंनाय जों गुबुननिफ्राय सोलोंनायखौनो जों सोलोंथाइ होननानै बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां जेनेबा जों सोलोंथाइ गै औ नोंथां जेनेबा जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जों गुबुन मोनसे जायगायाव थांनोब्लाबो थांनो हाया बा माबा मोनसे मालफोर एबा मुवा बायदिसिनाफोरखौ जों बायनो सानबाबो बायनो हाया एबा माबा मोनसे गोजान जायगायाव थांनो थाखाय जों गारि मथर गाखोनांगौ जायो एबा फ्लाथ एबा एर'प्लेन गाखोनांगौ जायो एबा ट्रेन माने बायदि रोखोमनि गाखोनांगौ जायो जों बेफोरबायदियावबो गाखोनो हाया न' म नोंथां मानो होना बिदियाव गाखोनो थाखाय बिदियाव गाखोनो थाखाय जोङो सोलोंथाइ नांगौ जायो मानो होनोब्ला जों जेनेबा टिकेट लानो थाखायनो जेनेबा जों ट्रेनाव ट्रेन गाखोनो थाखाय जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जेनेबा जों बिनि एबा जोङो जा जायगायाव थांगोन बिनि बागैनो जों जेबो मोनथि मिथियाब्ला जेनेबा जों बे माने गुबुननो बोरै फोरमायनो एबा गुबुननो बोरै फोरमाय थांनो हागोन नङा होमबा नोंथां बेनो बेबायदि जायो आरोना जों सोलोंथाइ गैयाब्ला आरो जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जेनेबा जों जोबोद दुखु खस्थ' जों सहायनांगौ जायो जेनेबा जों मोजां खामानि मावनो मोना एबा जोङो मोजां खामानियाव मावनो थाखाय खाबु नंगौना मोना मानो होनोब्ला जों सोलोंथाइ थाब्लासो जों मोजां खामानियाव माव खाबु मोनगोन एबा साख्रि साख्रि बाख्रि मोनगोन आरो जोंनि जिउ खुंनाय राहायाबो गोरलै जागोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
आजाव जेनेबा जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जेनेबा जों सान्दुं अखा एबा बायदि गोजां बोथोर एबा गोलोम बोथोर जाबा जिखुनु समावनो जोङो हाजिरा मावनां मावनानै जानांगौ जायो जों सोलोंथाइ गैयाब्ला
औ औ औ नंगौ नोंथां औ
औ नोंथां नोंथां जेनेबा समावबोथ' जाबाय फनखौ बेसमआवनो दोनथ'सै खोमा नोंथां
अ जागोन दे बिब्दिब्ला नोंथां उनफोराव सम मोनोबा मोजाङै सावरायफिननोसै ना नोंथां
औ औ नोंथां औ
औ